आव
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आंथ' ओरैनो दं नोंथां।
औ। औ अब्ला जोंहा दिनैनि सावरायनो गोनां आयदाखौ औवानि सायाव लानसै नामा नोंथां?
जागोन दे नोंथां बुंनो दे नों मा बुंनो सानदोंमोन।
औ ओ नोंथाङाथ' मिथिखायो औवाया जाबाय सुबुंनि जिउनि मोनसे एंगार हायै बाहागो होननांगोन ओ जेनेबा जोङो थांना थानायाव सुबुंफोरा औवाखौ गोब औवाजों माने गोब बां बेसादफोरखौ बानायो जाय जोंनि बेसादारि आरिमु बायदि ओ जों औवा खौ माने गोदोथ' जोंनाव बांसिनानो दानि बायदि जेनेबा न'फोरखौहाय बांसिनानो जोङो ओ दिनै दाबायदि पाकानि बेबायदि थाजों सिमिन्टजों न' बायदि बा न'फोरखौ बानायनाय जायो। गोदोनि समावथ' बांसिन जोङो औवाफोरखौ बाबा न'फोरखौ औवाजोंसो बानायोमोन नङा होमबा नोंथां? माने आं गासैबो माने गासै ओ खुनथायान जा बेरायायानो जा बेफोरखौ गासैखौबो जोंहा औवा खौनो बाहायजोबोमोन। माने सुब सु सुबुंफोरा औवाखौ गारनानै माने थांना थानो हाया होननांगोन आरो माने जोङो मोनफ्रोमबो बेसादखौ जोंहा गासिबो बेसाद खौनो औवाखौनो बानायोमोन माने औवाजोंनो बानायनाय जायोमोन जोङो माने ना जा ना हमनायानो जा ना हमनायावथ' जाहा गोबां गासिबो बेसादफोरखौनो जों औवाजों बानायो होनांगोन। माने जों जेखायानो खबाय जेखाइ खबाय ओ सेन ओं फल' बेफोरखौ जों गासै सिखौबो औवाजोंसो हेबो नालाय बेफोरखौ जों गासैखौबो ओ औवाजोंसो बानायो बेबायदिनो मैगं थाइगं सुनायफोरावबो खादा सान्द्रै आरो बेबायदिनो संग्राय बेफोरखौ गासैखौबो जोङो औवाफोरजों सो बानायनाय जायो नालाय नोंथां। औवायाबो जोंहा गोबां रोखोमनि दङ जोंहा जेरै औवा औवा जों औवा। गिदिर गिदिरखौ औवा बुरखा होननानै बुङो औवा औवा गाजा औवा जाथि बेबायदिनो औवाथाय आरो फिसा बे फिसा फिसाखौ औवा थायो बेबादि जि होननानै बुङो। बे औवाया मोनसेल' रोखोमनि नङा आरो गोबां रोखोमनि दङो जायखौ माने जोङो गुबुन। गुबुन खामानियाव बाहायो जोंहा औवा फिसा फोरफोरखौहाय माने बेरा फिसा फिसा हेबनायफोराव बाहायो बेबादिनो औवा जाथिफोरखौहायो माने जेखाइ खबाइ हेबनायफोराव बाहायो बेबायदिनो औवा सिखाफोरखौहाय खुन्था एसे गिदिर गिदिर जायो नालाय जाहाथे न'आवहाय खुन्था बानायनायफोरा एसेसो मोजाङै जायो बेनिखायनो बे फोरखौ खुन्था महरै बाहायो आरो। औ जोंनियावथ' गोदो माने बांसिनानो। माने औ मा होनो बेबादिनो बिसिना बे बैसांफोराबो जों औवानि माने जेंलाब होननो ना मा होनो जेंग्लाब होनो बेबायदि बिसनाफोरखौ बानायनायो खौ जोङो नुनो मोनोमोन माने। खुन्था औवानि खुन्था गायनानै न' खुन्था होनानैहाय जेंलाब दाननानै माने दाब्ला दाब्ला औवा बुरखाखौहाय माने दानखाव दानखावै एसे जेंलाब बानायनानै बेयाव बनायोमोन आरो। बेबायदिनो बिसना बिसना बानायोमोन मानेओ
उम उम।
उन्दुनायनि थाखाय थाखायबो जोंहा बि बैसांनि थाखायबो औवाखौनो बाहायोमोन। औवा औवाजों जोङो गोबां बेसाद बानायनायनिजों लोगोसे जोंहा औवा औवाखौ। दि जानायावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जोंहा औवा। मा होनो औवा मेवाइ औवा मेवाइ खौ जोङो जानायखौ नुनो मोनो जायो माने नुनो मोनो माने जायो। दाथ' जोंहा दैज्लां बोथोर औवा औवा औवाखौहाय जोंहा अनलाजोंओ दायो औवा मेवाइखौ बेबादिनो दालिफोरजों जायो अनलाजों जायो बेबायदिनो आरो नाफोरजोंबो जों जानायखौ माने रुदबनानै जानायखौ जों नुनो मोनो।
उम।
औवाखौ जोङो औवा बे औवा मेवाइखौ दाननानै लाबोनानै ओमफाय दा बे बादि दानलु दानला लाना फैनानै जानायजों लोगोसे जोङो औवा मेवाइखौहायो आसार बानायना दोननायखौबो जोङो नुनो मोनो। माने गोबाव जोङोथ' औवा मेवाइखौ मोनसे बोथोरावल' जानाय जायो। जेनेबा जों दैज्लाङावल' जौवाखौबो मोनो नालाय माने बेबायदि गोरलैया ओंखारो नालाय मोनफ्रोमबो बोथोरावो जोंहा जाया गोजां बोथोर बा दैज्लां बोथोरावलाय मोननायनि थाखाय जोंहा जाहाथे गोजां बोथोर समावहाय जों जानो लुगैब्ला जा जानो हायो बिनि थाखाय जोङो औवा खौहाय आसार बानायनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो औवाखौहाय जोङो दरजा बानायनाय नुनो मोनो दरजाफोरखौ जोंहा बांसिनानो औवानि बानायो खादाफोरखौहाय बानायो आरो बेबायदिनो जोहा सागं नुनो मोनो जोङो सागंखौहाय जोङो बांसिनानो गोदोनिफ्रायनो औवाजोंसो बानायदों औवा औवाजों बानायनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो जि जाय जि दानायनि थाखाय जोंहा साल खुन्था नांगौ जायो साल खुन्थानि था खाय जोङो ओ औवा खौहाय औवाजोंहाय जोङो खुन्था बानायनाय जायो बेबायदिनो जोंहा सुबुं माहारि या औवाखौ गोबां खामानियाव बाहायो आरो नोंथां ओ औवाया जोंनि सुबुं जिउनि मोनसे एंगारहायै बाहागो जाय खौ जोङो सानफ्रोमबो जिउ खुंनायाव बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो
दा नोंथाङा जेनेबा औवाखौ माबायदि मा मा बेसादफोर बानायो होननानै मोनथियो एसे बुंनो हागोन नामा
ओ दा जेसेबां बुस्थुफोरनि बारै नों होनलांदों नोंथां ओ बेफोर बुस्थुखौनो आंबो नुबोदों आरो आंथ' टाउनाव थाग्रा मानसि नालायथो ओरैहाय जोंनिथिं औवानि माने बिराद आंखाल आरो औवाखौ मानसिफ्रा नांगौबाबो मोननो थाङा गामि गामियाव थांनानै नायगिरहैनांगौ जायो आं ओ जोङो बिदिनो बाथौ दुमो ना बेखौबोथ' औवाजोंसो दुमो आं आंनि फिफाखौ नुबो बोदों आरो औवाजों दुमनाय बिमाजों लोगो नांनानै दुमनाय आरो बिदिनो एखमबा गिसिबफोर हेबला बायोमोन टाउनाव थाबाबो मानि आंनि फि फाया गामिनि बेफोर आखुखौ एंगारनो हायाखै आरो औवाजों मानि बिराद मानि ओ मा होनो बिदिखौ गोसो नांथाबनानै दंमोन आरो फिफाया बेफोर खामानिखौ मावनो मोजां मोनखायो ओरै बेरा दुमथेयो दाबो सम सम बिफोर बेरायाथ' गाज्रि जायो नालाय सम सम बाबाया दाबो नायगिरनानै औवाखौ नायगिरहैनानै बेफोरखौ दुमो आरो आमफ्राय बिदिनो फुजाफोरावबो जोंना माबा माबि माबा माबि बानायनो थाखायबो औवाफोरखौ गामिनिफाय लाब फानाय जायो आरो ओमफ्राय गोदानैनो बेहाय हेबनानै बे बुस्थुखौ बे जिरादखौ बाहायो आरो फुजायाव आंथ' थाफाला नालायथो अब्ला आं मिथिलाय लांला मा जिराद बानाय बिसोर खिन्थु औवा लाबोनाय नुयो आरो आंबो आंनि मेगनजों आमफ्राय गोदोहाय गामिफोराव नुयोमोन आरो आं गेट फिसा फिसा माबानाय गामिफ्रावथ' बिदिनो नजों न' नां जाबनाय जायोमोन नालायथो ओरै वालफोर लुवामोन नालाय थो गोदोफोराव दाना बे गेट फिसा फिसा बानायनाय नुयोमोन आरो आङो बे फोरखौ जि मोजां मोनोमोन आरो आं नायनो औवाफोरजों बानायनायखौ आरो जेरै नोंथाङा दासो मानि लायरायदोंंमोन मेवाइनि बारै
औ
मानि अनलाजों जानो बिराद गोथाव आरो बियो अमाजों होनो अमा गोरानजों नाजों बेफोरखौ माने जोंनि बर'नि मा होनो बेफोरखौओ
दोरोङारि ओंख्रि होननांसिन उमनि
औ औ स' बेफोर ओंख्रिजोंनो माने जोङो ओ मानसिफोरा माने मा होनो बेखौ दस्रा जाथिफोरा जोंखौ माबा मोनसे जानो होनबा जों बेफोरखौ जाहोबा बिराद खुसि जायो आरो बिसोर औ औ बिराद गोथाव मोनो आरो। बिसोर जोंनि बेफोर बायदि ओंख्रिखौ थ'। बेनोसै बिनिफ्राय नायनो हायो जे जों बर'फोरा मानेओ ओ मिथिंगानिफ्रायनो बुस्थुफोरखौ बर'ननानै बाहायो। बिराद मोजां आखु आरो बियो मोनसेआ ओ माने बारा बायहेरानि बुस्थुखौ जोङो माने नोजोर होआ मिथिंगाखौनो ओ खुलुमो जों मिथिंगानिफ्रायनो बाहायो ओ औवायाबो मिथिंगानि मोनसे बाहागो औ औ स' ओ जोंनि बर'फोरनि कालसारा मानि बिराद मोजां होननानै मिथिनो मोनो आरो बे मोनसे माबानिफ्रायनो। ओ बेखौनो बुंनो थाङो आरो आं नोंथां।
औ नोंथां औ औ नंगौ मेथा ओ जेनेबा जोंसो बर' माहारिया गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगानि सायाव सोनारनानै जिउ खुंबोदों जोंहाओ गोदोनिफ्रायनो जोङो हाग्रायाव मोननाय बेसादफोरखौ गावनि जिउनि जेनेबा लोगोरि हिसाबै खालामनानै लाबोदों जोंहा औवाजों लोगोसेनो जेनेबा जों मिथिंगायाव मोननाय दंफां लाइफांफोरखौ जों जिउआव गोबां बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। बा जिउ खुंनायाव गोबां बेसादफोरखौ जों बाहायनायखौ। नुनो मोनो माने बेबादिनो आरो मोनफ्रोमबो बेसादफोरखौ जाहा मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै लायो जानाय लोंनायानो जेन जेनेबाओ गोदोनि दिन दिनावथ' बर'फोरा बांसिनानो मैहुर खालामनानैसो जायोमोन हाग्रायाव मिथिंगायाव मोननाय बेयो बेसादफोरखौ ओ लाबोनानै न'आवहायो जायोमोन बेबायदिनो आरो ना। हाग्रायाव मोननाय जिब जुनार बेबायदिनो गावथारनानैहाय नाफोरो खौहाय जोंहा गोदोनि समावथ' गोबां नाफोरखौ मोनलाबायोमोन जेरावनो। गुरलाबायो बेफोरावनो मोनोमोन बेनिफ्रायनो जोंहा बुथुमनानै लाबोनानै नाफोरखौ खौ जायोमोन ओ आथिखालाव जोङो माने अब्लाबो जों एसे सोलायनायखौ नुनो मोनबाय माने आथिखालाव गोदोनि दिनावो जों जाबायदि आखाइजों गावनि आखाइजोंनो। ओ बायदिसिना बेसादफोरखौ हेबोमोन बा ओ ओ बानायनानै लायोमोन बेफोरो एसे खम जाबोबाय आरो माने आथिखालाव जों नुनो मोनसै माने ओ दानि मानसिफोरा बेबादि आखाइजोंहाय गिसिब हेबनाय बा ओ जेखाइ हेबनाय आ सेन हेबनाय बेफोरखौ आथिखालनि नैबे आथिखालनि मानसिफोरा रोंला आरो गोदोनि जाखिनि एसे एनै सुबुंफोर दंमोन बिसोरो रोंला खौ माने आथिखालनि सुबुंफोरा बेफोरखौ बां द्राय गोसो होला बो-बो माने गोदोनि मानसिफ्रा फोरोंनो नागिरबाबो माने ओ बेफोरखौ मानोलाय नांबावगौ बेबायदि खोथाया फैसै आरो सोलोङाबाबो जासैबो बेबादि ओ बुंनायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाहोनाव माने जोंनि माबाया ओ गोदोनि जे जाय जोंनि आखाइजों बानायनाय बेफोरो एसे एसे गोमालांनो हमबोबायो
औ।
औ नोंथां जोंनि गेजेराव गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो।
औ औ।
औ नोंथां दाथ' जा समाबो जाना फैबायो।
औ औ
औ जा होमबा जोंनि औ जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नोंथां।
औ दे
ए